गोजोन सानजोबफु नोंथां।
दासिमबो गोजोन सानजिफु नोंथां
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय। आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामबाय जेरै दावबायनायखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा
जागोन हागोन नोंथां।
औ औ। दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो जोङो मिथिखायो मानसिफ्रा नङा। बा दावबायनाया जोंनि थाखाय साफ्रोमनिबो थाखाय जोबोर गोनां। मानसिनि जिउआव दावबायनायजों नोङो। जिउआव गोबां खोथा नोङो सोरजिनो हायो गोबां खोथा नोङो मिथिनो आरो। सोलोंनो हायो दावबायनाया जोंनि थाखाय मोनसे सोलों। फोथाय बायदिसो आरो जेरै नोङो खिथाबखौ नोङो गांसे खिथाबखौ नोङो सोलोंथाइ लानानै नों जेसेबां खोथा मिथियो। थिग बिदिनो दावबायनायजोंबो नोङो गोबां खोथाखौ नोङो जिउआव मिथिनो हायो आरो। दावबायनाया जोंनि थाखाय खुनु म जोंनि थाखाय माने। खहा खालामा आरो दावबायनायजों नों गोबां खोथा जिउआव गोबां खोथा। दा नोङो सोरजिनो हायो नोङो दावबायनाया गोबां रोखोमनि जानो हागौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ जेरै जोङो। बहाबा जोङो टुर जागा जोङो टुरिस्ट बबेयावबा जोङो नेसनेल पार्कफोराव थांनाय। बहाबा जोङो जायगा नायनो थांनाय बिदिनो जोङो धोरोमनि प्रग्रामफोराव थांनाय। थिग बिदिनो जोङो मन्दिर बेरायफोरनि थांनाय नङा होमब्ला बिदिनो जोङो। गाव गावनि मिथिं दावथिं। फरायसाफोरखौ नोङो बहाबबा एक्सकारसनाव लांनानै नोङो फरायसाफोरखौ। नोङो थांनानै बेरायहैनाय नङा होमबा। बेफोरो जोंनि गोबां सोलोंनो गोनां आरो जिउआव जोंनि दावबायनाया दावबायनाया। मोन जारनिया मोनसे जोंनि थाखाय गोबां नांगौ ब जोंनो गियान सोरजिनो हायो आरो नोंथां। जेरै नोङो बबेयावबा मोनसे जायगायाव थांनानै नों बै जायगानि मानसि। मानसिफोरा। बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बैफोरनि ओनसोलनि मानसिनि जों राय रायनानै नों गोबां खोथा सोलोंनो हायो आरो। जेरै नोंथाङा जेरै बहाबा थांबाय। बावैसो सिगां आंबो मिजरामाव थांदोंमोन बैयाव आं थांनानै गोबां खोथाखौ आं मिथिनो मोनबाय नोंथां। जायखौ नोङो बिथिंनि मिज जिु हारिनि मानसिफोरा बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो। बिथांमोनहा बोरैहाय फालांगि खालामो। आरो बिथांमोननि माने। फालांगि बा आरनिं सर्स बोरै। आरनिंनि खामानिया बोरै बेखौ जोङो आं थांनानै गोबां खोथाखौ जों मिथिनो हाबाय। बिथांमोनहा जोबोद सोद्रोम हारि बिथांमोना जोबोर माने गोरों जायनि थाखाय जोंनि। सा सानजा भारताव बयख्रुइबो सोलोंथाइ गोनांसिन होन्नानै बुं बुङोब्ला मिजराम रायजोयानो नङा होनबा नोंथां अब्ला जोङो बेयाव गोबां दिसिफ्लिन गोबां खोथा मानियो आरो फुरा पलुसन फ्रि बुस्थुखौ बिसोरो इउस खालामो आरो जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै मुलुगावनो सिनाय जादों आरो जोंनि भारत ओनसोलावनो सिनाय जादों आं बेहाय थांनानै गोबां खोथा मिथिबाय जायनि थाखाय बै ओनसोलनि मानसिफ्रा बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बेफोर रखमखौ जुदि आं थाङाब्लाथ आं दिनै मिथि फनाय नङामोन नङा होमा नोंथां बिदिनो जोङो दावबायनायजों
यनायबो गोबां खोथा मिथिनो हायो खोनानायजों आरो मेगनजों नुनाया जोबोद फाराग नोंथां नोंगौ नोंगौ
मेगंजों नुना फैबाय आं बेखौ बावनाय नंला आरो मानोना बियो आंनि बेमरियाव बे हाबनानै थ थाबाय बेफोरबायसानो जोंनि बेरायनायाव गोबां मुलाम्फा जायो आरो अब्ला नोंथाङा माबे माबे जायगायाव बेरायफेरखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
थां जागोन जागोन
औ
माने बेरायनाय एबा दावबायनाय होनोब्ला थारैनो सैथो माने नोंथां बुंलांनाय बुंलांनाय बायदिनो जों बिजाब एबा लेखा फरायनानैल' जों गियानखौ बुथुमनो हाया दावबायनायनि गेजेरजोंबो जों गोबां रोखोम रोखोमनि माने सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो नोंथां ना जेरै आंबो बेबायदिनो गोजान गोजानाव जाया गोजान गोजान जायगा दा हादोरफोराव आरो दावबायाखैब्लाबो नोंथां जोंनिनो साखाथियाव थानाय जिनाखि ओ गुबुन हादोर होनब्लाबो जायोना जायखौ भुटान होननानै बुंङोना नोंथां बै भुटान हादोर बायदियाव थांनानैहाय जोबोद गोजोननाय मोनबोदों आरो नोंथां माने बिथांमोननिफ्राय गोबां माखासे सोलोंनो मोन मोनबोदों बिथांमोननि रायज्लायनाय बिथांमोननि गाननाय जोमनाय बिथांमोननि थासारि आरो बिथांमोना बै जिनाखि बुंनो थाङोब्लाथ' भुटान हादराव ओरैबायदि माने बे ट्राफिक जिनाखि गारि सालायनायनि जि थांलाय फैलाय ना नोंथां नैबेफोरो माने ओ भुटान हादोराव जोबोद डिसिप्लिनै मानियो आरो नों थां माने जोंनि इण्डियाजों रुजुयोब्ला माने रुजुथावनाया नङा आरो नोंथां माने जोंनि इन्दि जोंनि इण्डियायाव एबा जोंनि आसाम जोंनि बड'लेण्डआवथ' माने ओरैबायदि ओ ट्राफिकफोरखौ ओ रुल्सफोरखौ फल' खालामनायखौ नुवाना नों थां बेबायदिनो नाथाय भुटान हादोर बायदियाव गिदिंहैयोब्ला जों बैफोरखौ सोलोंनानै लाबो नो हायो आरो नोंथां आरो जों बेफोर खौ जोंनि ओनसोलफोराव बाहायफैनो हायोब्ला माने जोबोद जोंनि ओ ओनसोलफोराबो जोबोद मोजां जागौ नामा जों बेखौ नुहुरो आरो नोंथां आरो जों आरो आं माने बेयाव थांनानै माखासे ओ गोजोननायबो मोनबोदों माने जोंनि जेनाखि बिथांमोनाबो जोंखौ सोंनानै लादों नोंथांमोना बबे हादोरनि बबे जायगानि ओ माबोरै जायो माबोरै थायो बेफोरखौ माने बिथांमोनजों ओ भुटानिस ओ सुबुंफोरजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबोदों आरो नोंथां आरो ओ भुटान जायगायाव माने बिथांमोना ओ हाजो जायगा ओ दै बाज्रुमफोरा जोबोद दङ। बेफोर मिथिंगानि सिनारिफोरखौबो नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबोदों आरो नोंथां बेफोरनो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे आङो ओ गोजानाव नङाब्लाबो जायखौ जों लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा सरलपारा होननानै बुङो ना नोंथां नोंथाङाबो नोंथाङाबो खोनादों जानो? हागौ माने नै बे दाबायदि नैबे गरम बोथोरावहाय ओरैबायदि मोजां आरोना नोंथां बे जायगा फोरा भुटान भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै स्राय स्राय ओ साखाथि फाखाथि बिदि मिथिंगानि समायना रमायना ओ नेरसोन माने दै जिरि जिरि बोहैनाय बेफोराव दुगैयोब्ला एबा थाङोब्ला जोंनि माइन्डखौ ओरैबायदि फ्रेस जानानै फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां माने बेफोराव आरो गोबां माखासे बेफोरनिफ्रायबो जों मिथिंगानि नेरसोनफोरखौ जोङो जोंनि गोसोआव लानानै फैनानै जों ओगोबां सोलोंथाइखौ मोनबोनो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां
ओ बेरायनो मोनबावदों नोंथां जोंनिनो बे साखाथियाव थानाय ओ माहारियारि हाग्रामा जायखौ बुङो ओ सिखोना जोहोलाव हाग्रामा ना नोंथां नै बेफोराव थांनानैबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना बेयावहाय माखासे जोंनि गामि एबा जायगाफोराव नुनो मोनै जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो जायखौ जों सना गाबनि मोख्रा ना नोंथां बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। बै सिखिरिखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गुबुन हादोरफोरनिफ्राय माखासे दावबायारिफोर फैनानै बेरायफैनायखौ लोगो मोननानै बेबायदिनो गोबां खोथा बाथ्रा रायज्लायनो मोननानै बिथांमोननि गाननाय जोमनायफोरखौ सावरायज्लायनो मोननानै गोबां गोजोननाय मोनबोदों आरो नोंथां
औ-औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो नोंथाङाबो बबेबाफोर ओ बिदि खाथि खालानि नेसनेल फार्ग फोराव थांफेरबाय नामा?
औ थांफेरबाय नोंथां आंबो बे काजिरङा नेसनेल पार्क होननानै बुङो नङा होमबा? जायखौ मानास नेसनेल पार्क बेफोर रखम नेसनेल पार्क दिनै प्रिथिबियावनो सिनाय जायो जेरै अर्ल्ड हेरिटेजबो बिमुं मोनबाय नङा होमबा बेफोराव थांनानै आं गोजोननाय मोनदों जेरै बेयाव थाङोब्ला जोङो बेयावनो जोङो बिसोरनि फरेस्टनि जोङो गारि जिबखौ जोङो लानानै बेरायदों। बेयाव जोङो जायखौ जोङो मेगनजों जोंनि ओनसोलाव नुवा जायखौ जोङो गान्दा मैदेर बिदिनो मोखोरा बिदिनो मुसा माने अरनबारियाव थानाय जिब जुनारफोरखौ नुनानैबो जोबोर गोजोननाय मोनो आरो। बिदिनो गोबां बेरायनो मोनबाय बि बिदिनो नामेरि नेस नेल पार्क नङा होमब्ला जोंनि ओनसोलावनो दोङ जोंनि बि टि सि हालामावनो दोङो। बैफैद रोखोम जायगायाव थांनानै जोङो जिब जुनारफोरखौ लानानै नुनानैबो जों गोसोखौ गोजोन। गोजोननाय मोनो। आरो बेहायबो गोबां दावबायारिफ्रा दिनै फैयो फैनानै जोंनि आसाम खौ बाखनायलाङो मानोना जोंनि आसामाव गोबां गुबुन प्रिथि बियाव नुयि जुनारफोरखौबो जोंनि आसामावहाय मोननो थाङो नङा होमबा जायनि थाखाय गोबांथार बयारि फोराबो बेहाय बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां।
नोंगौ नंगौ।
बे आं बेखौल' बेराया ओम पार्क आवल' आं थाङाखै बिदिनो आङो अरुणाचल रायजोआवबो थांबाय जेराव जोङो।
नोंगौ नोंगौ।
अरुणाचलनि बै टावां सेला पास होननाय जायगाफोराव थांनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों।
नंगौ नंगौ।
जोङो सामफ्रामबो जोङो बरफआनो गोलैबाय थायो बरफजोंनो बेयाव बोसोर बोसोर। बर'आनो थाखाबाय थायो आरो बेयाव। मानोना दा थांब्ला नोङो दायोबो नोङो बेवहाय बरफखौ नोङो मोननो हागोन आरो। आरो ब रखम जायगायाव थाङोब्ला नोङो गोबां सिफ ति थांनाया मोजां नोंथां मानोना बेयो जोंनि जोबोर गोजौ फुटाव दोङो बियो माने फरटिन थावजेेन जायखौ जोङो जिब्रै रोजा जिबा रोजा गोजौ फुटाव जायो बियो। मानोना बेयाव अक्सिजेननि लेयारा जोबोर खम आरो बेहाय थाङोब्ला।
थाङोब्ला नोङो।
नोङो मोजां देहाखौ नोङो चेक खालामनानै थांनाया गोनां आरो। बेफोरखौ जोङो थांनानै आं मिथिनो मोनबाय मानोना जोंनि अक्सि अक्सिजेना बिनि अक्सिजेना जोबोर फाराग बैयाव नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोना। आरो जोबोद मेङो मानसि। खाथिजों राय्लायबाबो बेखौबो खोनानो नागिरा जोंनि खोमाया माने। गोमजोबो। मानोना अक्सिजेन मोनैनि थाखाय जोंनि बुंनाय रावखौबो बारा लांफानो हाया खोन
खोनाया आरो बेब
बेखायनो जोङो बेफोर रखम जायगायाव थाङोबा जोंनि देहा फोरा फिट थानांगोन आरो हार्ड उइक प्रेसार भिपि थानायफोरा बे रखम जाया। जायायाव थाङैआनो मोजां आरो नोंथां होननानै आं सानो आरो मानोना बे आंनि मोनसे एक्सपिरियेन्सा बुंना मोननाय अब्ला नोंथां जोंहा। समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै
जागोन नोंथां जागोन जागोन। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।